खोनादोंना नोंथां आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहै आङो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
ओ नोंथां हागोन
औ मानि ओ गोदोनि आबादाव जोङो नुनो मोनोमोन बांथ्राय माइ आबादा जोङो माइ आबादखौ जोङो ओ माइ आबादखौ गोदो गोदाय मोसौजों बा नांगोलजों एवनानै मावनाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनायाव जोंहा नुनो मोनोमोन ओ माइज्लि बानायनाय ना? माइ जोलै बानायनाय आरो नांगोलजों दखरसे जायगाखौ एवनानै बेयाव खोथिया फोनाय आरो खोथिया जौवोब्ला जोङो बेखौ फुनानै मोनसे फैलाव हायाव जोङो फैलाव दुब्लियाव जोङो नांगोलजों बा मोसौजों एवनानै माइ गायनाय दुम दुम दाम दाम बयबो ज' सावरि बादालि जालायनानै आबाद मावनाय ना बेखौ जोङो नुनो मोनोमोन नोंगौना नङा दा नोंथां ओ बेबायदिनो नाथाय आथिखालाव जोङो मा नुनो मोनो फ्राय बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे गोजौ माननि बा थाब समाव मावनो हानाय माखासे आगजुफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरै माइ गायनायाव जोङो दा ट्रेक्टर बाहायो ना
औ नों
गोबां गोबां जायगाखौ हाले हालेवनानै बा गोबां जायगायाव जोङो आबाद मावनो हायो नंगौना नङा नों
अ नंगौ नोंथां।
नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद माबायदि फाराग दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सार?
औ नोंथां गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायखौ नुला ओ गोबां जोङो फारागथिखौ नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला गोदो जोङो जोङो एबा गोदोनि आबै आबौमोना सोरबा आयं आदाय आदैमोना ओ मोखौजों एबा मोखौ मोखौनि हालजों हालेवनानैसो माइ गायोमोन नाथाय दानि जुगाव नायोब्ला बिरोंनोदामिन जौगानाय लोगो लोगोनो जोङो माजों आ हालेवनाय जायो ट्रेक्टर एबा मेसिनारि जिनिसफोरजों मा जागो हालेवनानैसो माइ गायनाय नुनो मोनो गोदोनि दिनाव मोसौजों हालेवनानै ओ साफायाव बिगासे बिगानैल' हालेवनानै गायनाय नाथाय दा मा ट्रेक्टर एबा बि दाम जौ गनाय लोगो लोगोनो गोबां बिगायै बिगा हालेवनाय ट्रेक्टर गंसेजोंनो सानफायावनो ब्रैजि बिगा बाजि बिगा लागै गनाय नुनो मोनो नोंथां बेैफोर जाबाय मा होनो गोदोनि आरो दानि नायबाय बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनो एबा ओ सोलाय सोल'खौ नुनो मोनो आरो नोंथां गोदो जोङो मो ओ गोदोनि सुबुं फोर मोसौजों आबाद मावनाय समाव मोखौजों हालेवनानै हाखौ जोबोद मोजां एबा गुरै ओ मोनहोनानै गायनो हायोमोन दा नाथाय मा ओ साननै बा सानथामावनो माइखौ एवनानै हाखौ एवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव मा होनो माइआ मोजां जानो एबा जौस्रांनो थाब मोना हाफोरा गाज्रि जायो। आरो मा होनो हाफोरानो थैनो मोना होनना बुङो बेखौ जोंना थैनो मोना आरो मोजां जानो मोना मोजाङै मोननो मोना गोदो मामोन जेब्ला फागुन सैथो ओ सानफैयो अब्लानो मा मोसौजों जोङो खारायना दोनग्रोयोमोन एबा एवग्रोजेनना दोनग्रोयोमोन बै समाव मा होनो फोथारा हालेवनायनि साफाजों गोरान जानानै साफ्राफोरा हाफोरा गोरान जानानै जोबोद मोजां जानानै थायोमोन हाफोरा थैनानै थायोमोन हाफोराव बिजान गैया जानानै थायोमोन नाथाय दानि जुग गाव जेब्ला जों ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगोनो मा होनो जेब्ला अखा गोग्लैयो अब्लासो जोङो मा हालेवो मानो होनोबा जोङो ट्रेक्टरजों जोङो सम दिनाव सम दिनावनो जोङो माइखौ हालेवनानै हाखौ थियारि खालामनानै जों गायनो हायो बेनि थाखायनो मा हाफोरा मोजां जानो मोना हानि बिजान एबा ओ बेक्टेरियाखौ थैनो मोना जायनि जाउनाव जोंना मा-माइ आबाद फोथाराव हासार गैयै जालांनो हमदों मानो होनोब्ला गोदोनि नांगोलजों हालेवनायाव हाया सिं ओ गोथौसिमलागै थाङामोन एसे नांगौ रोखोमनि सिंसिमल' जों हालेवनाय जायोमोन नाथाय दा ट्रेक्टर जों मा नांगौनि बाराबो जोङो मा हालेवनो सिं हा सिं-सिं-सिम सोनानै हालेवनाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ बिनि थाखायनो मा जायो जोंनो हाया हानि हासार गोनां हाया हा सिङाव हाबलाङो ओइ हा सिंनि हासार गैयै हाया गोजौव फैयो नोंथां बेनि जाउनावनो मा जायो हाया माइ आबादा मोजां जानो नागिरा एसे खामसाबनो नागिरो गोजा गोजा जायो थाबनो जायनि जाउनाव जोङो हासार ए र रासायनानै हासारफोरखौ जों होनो गोनां जायो बेनि थाखायनो मा जोंनि हाफोरा गाज्रि जानांगौ बे आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ आथिखालाव जोङो बेबायदि बिरोंदामिनारि आगजुनि अनगायैबो जोंहा माखासे रासायनारि हा हासार बाहायनाय गुबुन गुबुन मुलि बाहायनाय बेफोरावबो जोङो गोदोनि आरो दानि फाराग नुनो मोनो नङा होमबा नों थां गोदोनि समाव जोङो माख माखासे आबादफोरखौ जोङो मिथिंगाफोरनिफ्रायनो मोननाय मिथिंगानि हासार जोङो जेरै गोबोर खि बिफां लाइफांनि बिलाइ सेवनाय बेफोरजों जानाय हासारजों जोङो आबाद मावनानै जोङो मोजां आबाद दिहुनन्नानै जोङो जों जानाय आदारखौ जोङो गो गो आदार हिसाबै जानो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानायजों लोगो लोगो जोंहा माखासे रासायनिारि हासार माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलि गुबुन गुबुन ओ जोंहा बिफां लाइफां बा आबादफोरा जौगानाय बा आबादफोरनि फिथाइया मोजाङै जानाय बा आबादफोरनि फिथाइफोरखौ एम्फौ एनलाफोरा जानो हायो बेफोरबायदिनि गोबां मुलि बाहायनाय जेरै आरो हाग्रा मुलि हाग्रा थैनायनि मुलि बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जोङो मा गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। जोङो आथिखालाव मा नुनो मोनो। आथिखालनि आबादफोरा गासैबो रासायनारिक हासार आरो गुबुन गुबुन मुलि बाहायनानै दिहुननाय नुनो मोनो। जोङो जायखौ जायोबा जोंनि थांना थानाय सम बा जोंनि जिउनि समा गोदोनिफ्राय दानिया खमसिन जानाय बेखौ जोङो नुबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां। जोङो साननानै ला दिनै एस एसे गाबोन एसे जेनेबा मैगंआवनो जा माइयावनो जा बा गुबुन जाग्रा बेसादावनो जा दिनै एसे गाबोन एसे रासायनिक हासार होनायखौ मोनजाबाय थायोब्ला मुलि होनाय उम ओ फिथाइ सामथाइ आबादफोरखौ मोनजायोब्ला जोङो सानफा एफा जोंनि देहायाव माबा मोनसे गाबाबो जोङो हमदांस'नो हायैसेबां बिबांनिफ्राय लानानै फारि फारि जोंहा माखासे गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैबोनायखौ जोङो हमदां सानहरोबा हमदांनो मोनो नङा होनबामोन नोंथां जेरैहाय गोदोनि समाव गिदिर गिदिर बेरामफोरखौ जोङो फ्राय खोनानो मोनामोन नाथाय आथिखालाव मा ओ आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर बेमारफोर जोङो नुनो मोनो जेरै बारा प्रेसार जानाय आरो अन्थाइ जानाय बायदिसिना जोङो गोबां ओ गिथावना गिथावना बेमार आजारफोरखौ जों नुनो मोदों जों बेखौ बायदिसिना मुलि बा हासार रासायनारिक हासार बाहायनाय बेफोरनिफ्रायनो जादों होननानै जों सनानै लानो हायो आरो ओ गोदोनि सम सम आरो दानि सम गोबां फाराग दङ बेखौ जोङो हमदांनो हायो नङा होमबा नों थां। अन नों नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि ओ आबाद मावनायनि खान्थि आरो दानि आबाद मावनायनि खान्थि बा गोदोनि ओ हासार बाहायनाय आरो दानि हासार सार बाहायनाय बिनि सायाव नोंथांनि बायदि बा फोरमायथिया माबायदि जागोन सार।
औ नोंथां बेखौ जोङो गोदोनि आरो दानि ओ आबाद मावनाय खान्थि होनना बुङोब्ला जोङो हासार बाहायनाय आरो हासार बाहायि नङा होमबा नोंथां। औ गोदो जायो बाय ओ मिथिंगानिफाय मोननाय हासार ओ बा हायाव थानाय हासारनि हा हानि हासारजोंनो जोङो माइ आबाद मावोमोन गोदोनि सुबुंफोरा आबाद मावोमोन नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
गोदो गोदाय जेब्ला आबै आबौमोना ओ जोंनि ओ बे ब बड'लेण्ड दानि गोदान बड'लेण्ड एबा जोंनि बि टि सि आव गिबि फैजेनदोंमोन अब्ला बे जायगाया हाग्राबारिमोन बे हाग्रा बारियाव गोबां हाग्राफोर थारैनो दंमोन एबा हादान सिफायजेननायमोन बे समाव गोबां हासार दंमोन आरो मा बै समाव ओ जेब्ला आबादखौ मावोमोन अब्ला बै समाव ओ हा हासारखौ होनाय जायोमोन जा मिथिंगानिफ्राय मोना हायाव थाखानाय हासार बेनि हासारनि हासारनिफ्रायनो जोङो जोङो एबा आबै आबौ मोना आबाद मावनानै जाबोदोंमोन जाबदोंमोन बै समाव जेब्ला आबाद मावो अब्ला बिसोरो ओ मोसौदोनो हालेवनानै गायोमोन बे मोसौजों हालेवनाय समाव गोबाव सम नांगौ जानायलाय बेयाव हाग्रा रज'बलाय आरो हाग्रा ओंखारलाय बिदि जानायनि थाखायनो मा बे हाग्राफोरा हासिङाव एफबनानै एबा थो थैनानै सिङाव गफबोमोन बे गफबनायानो हासार जायोमोन बे हासारानो जाहैबाय माइ माइ आबादखौ मावनायाव एबा मोजां जाहोनायाव जोबोद हेफाजाब खालामोमोन आरो बै बै समाव जेब्ला आबै आबौ मोना ओ आबाद मावोमोन बै समनि आबादफोरा अर्गेनिक एबा मा होनो मिथिंगायारि आबाद ना मा होनो नोंथां अर्गेनिकखौ बर'आव औ बे अर्गेनिक आबादखौ मावनाय जायोमोन। दा नाथाय जों मा ओ बिदि अर्गेनिक आबादखौनो मावनाय नुनो मोनब्ला मानो होनब्ला दानिया हाखौ नायोब्ला ओ हाफोराव हासार गैला रानस्राव जाबाय खरां जाबाय जायनि जाउनाव बिनि ओ मा होनो जानायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ हासार होनाय हासारारि एबा रासायनारि हासार होनायनि था खायनो मा हासारफोरा हाफोरा जोंना गाज्रि जानो हमबाय हासार गैयै जानो हमबाय रानस्राव जानो हमबाय बिनि थाखायनो मा जोंनाव सामफ्रोमबो ओ मा होनो हासारखौनो नांगौ जायो आबाद मावोब्ला बिनि थाखायनो जोंनि जोंनाव दा गुबै ओ मा होनो अर्गेनिक आबादखौनो जानायखौनो मोनला एबा नुनो मोनला। नङा होमबा नोंथां औ औ आरो मा दानि गोदान मुगायाव बिरोंदामिन जौगानाय लोगो जों मा ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ साननैयावनो हालेवनानै जों मा आबाद खौ गायो। नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय मा जोंना फोथाराव ओ हाग्रा एबा ओ बिफां लाइफां एबा लाइफांफोरानो रज'नो मोना जायनि थउनाव जाउनाव जोंनाव मा ओ हायाव हाग्राफोरा थैनानै हा सिङाव हाबनो मोना बेनि थाखायबो हासार गैयै जालांनो हमबाय आरो ओ साननै सानथामावनो जों आबाद मावना मोनो दिनै हालेवबाय गाबोन समफोरनो हालेवनानै मा आबाद मावो बेनि थाखायनो मा माइफोरा मोजां जाया हाफोरा थियारि मोजाङै जानो मोना बेनि थाखायनो ओ जोंनो मा रासायनारि हासार बायनो गोनां जायो जेरै इउरिया ओ डि पि बिदिनो आरो लोब गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जोंनाव ओ दाउमा दाउसाफोराबो बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि थाखायै गै जोबनो हमलांबाय। खम जानो हमबाय बे जाउननि थाखायनो माइ एम्फौ माइफोराव एम्फौ एनलाफोरा बांनो हमबाय बेफोरखौ जानो थाखाय दाउमा दाउसा गैला बेनि थाखायनो रासायनारि मुलिफोर माइनि थाखाय एम्फौ थै फोथैनायनि मुलि होनो गोनां जाबाय माइ आबादाव ओ बिबार मोजां जानायनि एम्फौ बानो हायिनि थाखाय जों मा भिटामिन होयो ओ माबा होयो ओ एम्फुनि मुलि होयो बेफोरनि जाउननि थाखायनो मा जालांबाय जोंना दानि जुगाव ओ मा होनो ओ अर्गेनिक माबाखौनो मोनला आरो। आबादखौनो मोनला नोंथां।
औ थारैनो नोंथां बुंनाया ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जेरैनाखि जोङो आबादफोरा आबादफोर मावनानै जोङो गुबुन गुबुन दिडफारेन्ट एबा फारागथि मोननाय जादों बेबायदिनो जोंनि आबहावायाबो जोंहा ओ बि गोदान गोदान बिरोंदामिन बा गोजौ गोजौ थाखोनि बिरोंदामिन ओंखारनायजों लोगोसे जोंनि आबहावायाबो फारि फारि गाज्रि जाबोनो हमदों बा जोंनि आबहावानि ओ दुंथायाबो फारि फारि बांबोनो हमदों जेरैहाय जोङो ओ गोदान गोदान बिरोंदामिन मोननाय लोगो लोगो गोबां थार गुवार जायगायाव जोङो आबाद मावनो हायो हिसाबै गोबां गुवार गुवार आबाद मावनायनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफांफोरा खम जालांनो हमदों। बेनि जाहोनाव जोङो ओ बिफां गैयिनि थाखाय जोंहा अखानि बिबाङा खम जादों। आरो मा जोंनि बुहुमनि गुदुंथायाबो बांदों। बा जोंनि बार मन्दला गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों गाज्रि गेस बा जोंनि नांगौ अक्सिजेन गेसा खमायलांदों आरो गाज्रि गेसफोरा बारायलांदों खार्बनडाइ अं- अक्साइडनि बिबाङा बांलांदों जायनि जाहोना बेनो जाहैबाय बिफां लाइफां खमायनाय। बिफां लाइफाङा मानो खमायदों होननानै बुङोबा जोंनि सुबुंफोरा बांसिनै आबाद मावनाय नङा होमबा नोंथां? बेफोरो गासैबो गोदान गोदान बि बिरोंदामिना जौगाबोनाय आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हानाय बेनि थाखायनो जादों होननानै सा साननानै लानो हायो नङा होनबा नोंथां? अब्ला जोङो उम ओ जोङो मोनसे थि समखौ जोङो लानांगौ नङा होमबा नों थां गासैयावबो थि समखौ बाहायनांगौ जोंनो नांगौ सेबांनि बारा खौ बाहायनो